अ हेलौ।
अ खोनादों ना? लोगो औ मा खालामबाय दं?
दंङ जिरायनानै
ए। मा ओंखाम ओंख्रिफोरा मा मा जाखो मा मा माखो?
ओंखाम जाखांबाय
आयै बिराद बार फैगासिनो ओंखायनो दरजाया माबा मा होनदों?
दालि ओंख्रि बेनिफ्राय ओंखामखौ होनदों ओंख्रिखौ? आलु खांख्रिखला।
उम।
नोंथाङा जाबाय नामा?
जाबाय र' आंबो जानायालाय जोंहानिया खुथ्राजों आलु ओम ओमफ्राय ना बाथोन ओं ना बाथोनमोन।
अ अ नाया गुरहैनाय नामा? ना गुरनायना सानाय नाया नाया बहानि?
नाया माबा माहोनो ओइ नाया एसे एसे फिसा गिदिर गिदिर दोङो इयो माने बायनायमोन आरो ओमफ्राय फिसा फिसा एसे दोंङो इयो माने गुर नाय मानो माने मुस्रियाव माबाय सानाय
दायोथ' ओम दाथ' ना मोनसोयोना गामियाव औ ओ।
बेहायनो लाबोदोंमोन।
औ औ
ओमफ्राय माबोरै खबरफोरा?
दोंङो दायो थिक आंनो दंथ'यो गेजेराव। नोंथां नियालाय माबायदि सोलिगासिनो?
आंनियाबो इदिनो बोथोरफोरा मोजां नङा गरम। सान्दुं गोसा अखा बो हाया
औ दायोथ' अखा ओम अखा अखानि मा होनो गोनांथि जाना दङ ना माइ गायनो दा अखायानो खम हागासिनो।
ओंखायनोथ' गामिफोराव बबेबा बबेबा गामिफोराव हादो होननाय खोनादादों एसे एनै
अ अ जोंनिथिं हायाखैनो बांद्राय एसेबां हायाखै।
ओ जोंहा होमबा मोनसे बिदिनो टपिकनि सायाव रायलायनि नो
औ औ।
माने बरिं ओंखायनो मा खालामनो होनना मोनसे टपिकजों रायलायनो होननानै फन हरदों आं नोंनो
औ औ। जागोन दे टपिकआ मा नों सायख'ना ला। बाय नामा
बिदिनो रायज्लायनोसै दे नों माने जों नों बि एड होगोनना एबार
औ।
अ ओइ एन इ पि नि बागैनो रायलायनो दे कारेन्ट इण्डियान इडुकेसना
रायलायजायो। बेथ' इम्परटेन्टखा गासिबो एक्जामपोराव फायोना बेनिल' नङा औ।
ओंखायनोथ' बेखौनोथ' रायलायनो होननानै नङाबा आरो मानि सायाव रायलायनाय माने बे नों बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनांगौ
ओ जायो नोंथाङा बुंग्रोबाबो जायो।
माने बे उम कारेन्ट इण्डियान इडुकेसनाव पलिसिफोर थायो माने ओ जायखो नेसनेल इडुकेसन पलिसि होननानै बुङो। बुङो माने बेयाव ओ नाइनटिन बेसेमोन र' बारा गोजान नाइनटिन सिक्सटि सेभेननिफ्रायनो माने जिगुजौ द'जिदाइननि। बेनिफ्रायनो फार्स्ट माबाया आरो फार्स्ट माने माबाया नेसनेल इडुकेसन पलिसिया नाइनटिन ओ जि गुजौ द'जिदाइननानो फार्स्ट बेनि उनाव सेकेण्डआ माबायाव ओ नाइनटिन ओइटिसिक्समोन खोमा नों मिथिगोन ना?
औ ओइटि सिक्सआव माने ओइटि सिक्सआव सेकेणडआ बे माने नाइनटिन नाइनटिटुवाव मडिफाइ खालामनाय जादों आरो
अह अह अह नाइनटिन नाइनटि टुवाव मडिफाइ खालामदोंमोन ओं ओमफ्राय बेनि उनाव आरो दा रिसेन्ट टुवन्टि टुवेन्टिया ओंखारबाय उम टुन्टि टुइन्टिखौनो दा फल' खालामजोबो ना
ओं दायोथ' ओं अह दायो माने ओ
अह माने इनि इडुकेसनेल स्ट्राक चारा माबामोन आरो ओ टेन प्लास टुमोन थारमाने एन इ पि टुन्टि टुइन्टियाव ओ पाइभ प्लास ट्रि प्लास ट्रि प्लास पर इदि खालामबायमोन ना उम
एसे मान सोलायना होदो आरो
अह सोलायनो एमान माबा माबि माबाफोर दङ इयाव सिङाव पलिसिफोर दोङो कमिसन दङो कमिटि दङो माने रायलायबाबो फोजोबनो हाया दे नों एसे बुंलाय दे एसे
अह नोंथाङाथ' बुंखाबाय माने फार्स्टआवथ' टेन प्लास टु इदिमोन ना जोंनिया स्ट्राकचारा इनिफ्राय बि एन इ पि टुवन्टि टुवन्टिवथ' अ सोलायना होदों फाइभ थ्रि थ्रि फरखौ खालामदों इनिफ्राय बै माने ओ फाइप क्लासनि फाइभ इयारखौ माने फाउन्डेसन स्टेज महरै लायो आरो माने याव ओ क्लास थ्रि यार्सनिफ्रायनो माने स्कुलाव हेगार हरनाय बेबायदि खालाम ओमफ्राय दा इ फार्स् फार्स् सिस्टेसआव माने मोननै फाइभ इयार्सखौ मोननै डिभाइद खालामदो आरो मोनसेया जाबाय थ्रि बेनिफ्राय थ्रि प्लास टु खालामदो बेनिफ्राय बे फार्स सिस्टेआव माने गथफोरखौ ओरैनो जाट स्कुलाव थांनो होननाय आरो खेला गेले मानाय फरायनायनि प्रेसार होआखै आरो माने गोसो जाहोनायल खालामनाय जायो आरो माने स्कुलखौ सिनायनाय बा गोसो जानाय बेनिफ्राय सो जेब्ला बे ओ थ्रियारस बारगयो बेनिफ्राय उननि टु यार्साआव क्लास वान टु बिदि हमनाय जायो आरो माने क्लास वान टुनिफ्रायसो फरायनायखौ स्टार्ट खालामो आरो बे टाइमावथ एकजाम बेबायदि ला
माहोनो बेखौ
औ अंगनबादि अंगनबादि थ्रि यार्स थाङो आरो बेनिफ्राय ओ क्लास वना टु औ क्लास वान टु जाबाय बिनिफ्राय ओमफ्राय आरो नेक्स्ट इ फाइभ इयार्स थांनायनि उनाव फाउडेसन स्टेज थांनायनि उनाव थ्रि यार्स थ्रियाव फायबा बेखौ प्रिपटरि सेस होनना बुङो आरो औ बेयाव माने क्लास थ्रिनिफ्राय क्लास सिक्ससिम जायो आरो थ्रि फर माने क्लास माने फार्स्आवनोथ क्लास वान थु थांखायोना क्लास थ्रि फर फाइभ जायो इनिफ्राय आरो बिनि उनाव आरो नेक्स साव माबा जायो थ्रि यार्स जाबावोना बे खौ माबा ओ बेयाव माने क्लास सिक्सनिफ्राय बेखौ माने मिडेल स्टेेज होनना बुङो आरो क्लास सिक्स सेभेन ओइत बेबायदि बे मोनथाम क्लास जायो इनिफ्राय बेयावसो माने सर्ट एगजाम बेबायदि जायो आरो बेनिफ्राय क्लास सिक्सव कम्पिउटारनि नलेजफोर फकासनेल कर्स बेनिफ्राय कदिं दिकदिंफोरखौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो औ बेनिफ्राय नेक्स्ट फर इयार्स थाबायना लास्टाव बेयाव माने क्लास नाइन टेन इलेभेन टुयेल्भ बेखौ माने सेकेणडारि स्टेज होनना बुंनाय जायो आरो ओमफाय बेयाव माने सेमिस्टार वाइस माने एगजाम जायो आरो बेनिफ्रायथ' सिगां थ जोंनि माने ओ स्ट्रिम सेलेक्ट खालामनाय बेबायदि थायोमोन ना बेनिफ्राय बेयाव माने क्लास माने क्लास एलेभेन टुयेल्भ अ माने सिथ्म्रि बेबायदि सायखनाय गैया आरो न सिथ्म्रि माने खालि साबजेक्ट नों मा मा साबजेक्ट लानाय सिया बेखौ लानो हायो आरो बेनिफ्रायथ ओ ओ इनिफ्रायथ डिग्रिखौ फर इयार्स खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय पर यार्स खालामनायाव मानि फार्स फर इयारसनि वान इार वान इयाराव माने कमप्लिट खालामोबा वन इयार जोब नायनि उनाव नोंङो सार्टिफिकेट मोनसे ग्रेजुवेट सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बेनिफ्राय आरो सेकेणड इयार कमप्लिट खालामबा डिप्लमा सार्टिफिकेट ओमफ्राय थार्ड इयारखौ कमप्लिट खालाम बा डीग्रि डिग्रिनि सार्टिफिकेटखौ मोनगोन बेनिफ्राय फर इयारखौ कमप्लिट खालामबालाय ग्रेजुवेसन रिसार्च बेखौ मोनगोन आरो ओमफ्राय माने ओ बे डिग्रियावबो माने ओ सिगाङो माबायोमोन ना। ओ जिखुनु मोनसे स्ट्रिम बेबायदि लानो होयोमोन ना। बेथ' गैला बेनिफ्राय आरो ओ माने रि एन्ट्रि खालामनो हायो आरो नों माने गे जेराव द्रब दोनदोंमोनब्लाबो माने मोनसे इयारखौनो कमप्लिट खालामना दोन्दोंमोन आरो जेनेबा वान इयार सार्टिफिकेट कर्सखौ नोङो कमप्लिट खालामना दोननानै गेजेराव फरायथवाखैमोनब्लाबो उनाव आरो दिप्ल'मानिफ्राय फरायनो हागोन आरो सेकेण इस्तेस ओ सेकेण सेकेन इयारनिफ्राय ओं। बिनिफ्राय जायफोरा माने उम बे ओरैनो माने जबफोरनि फरायनाय बा बेलेग लाइनथिं थांनो इसा थ्रि इयार्सनिखौ खालामबाबो जायो। बेनिफ्राय आरो ओ खिसुमान फर इयारनिखौ खालामामो आरो माने बे ओ जाय टिसिं लाइन बा आरो फरायनाय लायेनथिं थांबावबा। ओमफ्राय पस्ट ग्रेजुवेसना जाबाय इयाव माबा जायफोरा फर इयार डिग्रिखौ खालामो बिसोरनि थाखाय ओ पस्त ग्रेजुवेसननि इयारा माबा जायो अवान। दायो आरो जायफोरा थ्रि इयार्स खालामो कमप्लिट डिग्रिखौ बेयो टु इयार्स खालामनांगोन आरो पस्ट ग्रेजुवेसनखौ। ओमफ्राय आरो बेयाव एनफिल एमफिल्खौ गैया खालामनाय जाबाय आरो।
औ माने माबाखौ ओमफ्राय ओ ओ सेकेनदारि इदुकेसन माने फार्स माने इलेमेनटारि इदुकेसन थायो दा मोनसे इ स्कुल लेबेलनिया उन्दैफोरनि अ इनि थाखाय माने सर्भ सिक्सा अभियानखौ माबादोंमोन ना। सर्भ सिक्सा अभियान मिसन खौ माने माबा खालामदोंमोन ना गथ'फोरनो माने गासै गथ'फोरनोनो माने फ्रि आरो कम्पालसारि ओमफ्राय इउनिभार्सेल इलिमेन्ट टरि इडुकेसनखौ होनो थाखाय माने सोर्भ सिक्सा अभियानखौ दादोंमोन मानोना ओमफ्राय राट्रिय मेधामिक सिक्सा आभयान दंमोन ना मोनसे बेखौ सेकेण्डारि इडुकेसननि थाखाय लाादोंमोन ना।
औ-औ सेकेन्दारि बे बो औ सेकेन्दारि उम औ एलिमेन्टारि इडुकेसननि थाखाय माने बेफोरखौ जेनेबा मिटे बेफोरखौ खालामनो हादोंमोन आरो जाहाथे माने स्टुदेन्ट फोरा मिड दे मिलसिमाथ' बे जानायनि थाखाय जेनेबा जानायनि फारसेनो गोसो जानानै थांनाय बेबायदि स्कुलाव थांनो थाखाय खालामना होदोंमोन आरो।
उम।
उम ओमफ्राय ओ फरटिन इयारसिम जाहाथे माने एलिमेन्टारि इडुकेसनखौ मोननो हायो खालामदोंमोन आरो सोर्ब सिक्साखौबो औ बेनि थाखायनो
ओमफ्राय बे राइट अ राइट टु इडुकेसन एक्टबो दंमोन रायेट टु एडुकेसन एक्ट‌आ अ टुवेन्टि-टुवेन्टि अ माद टु थावजेन्द अ-अ नंगौ दे। ओं राइट टु इडुकेसना। ए राइट टु राइट टु इडुकेसना ना माखोबाय अ नङा दे। माबाखौसो फान्दामेन्टेल दिउटिसखौसो आं बावजोब्बाय।
आ राय आ राय इडुकेसनखौ माने टु थावजेेन नाइनाव माबानाय जादोंमोन नना। एक्ट हिसाबै बेनिफ्राय इमप्लिमेन्टा ओ- ओ टु थावजेन टेननि औ वान आगस्टनिफ्राय जादों आरो
ओं ओं दासो गोसोआव सफैबाय दे माने इयाव माने आर टिकेलखौसो
ओ आरटिकेला आरटिकेला फर्टि फाइभ
एखो माने
अ अ। औ औ हेल'। खोनादोंना? हेल'